हेलौ‌ मामाय हेलोव
औ हेलौ
हेल‌व मामाय
औ मामाय
हेलोव
ओ हेलोव
हेल मामाय
ममाय खोनायाखै नामा
हेलौ हेलौ ममाय
अर
खोनादों ना‌ औ खोनादों
अ खोनादों खोनादों
हेलौ
औ हेलौ
हेल मामाय
औ मामा खोनाखै नामा
खोनादोंना हेल
औ खोनाथारा नोंनि औे
नोंथां इयारफनफोर सोदों नामा
औ सोदोंमोन आं औ हेलौ
हेलौह खोनायासै माथो मा मामाय जेबो
हेलौ
हेलोव हेलौ मामाइ
औ खोनाबाय
हेलोव
औ हेलव
हेलौ
हेल' हेल' हेल'
माबा मोजां खोनायाखैलै मामा एसे ओरैनो मा खालामगासिनो दालाय
मानोमोन
खोनादोंना मामाय
औ आदा खोनादों औ हेल'
औ औ गिबियावनो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहामलायथि जासिहरबाय
औ मामाय गोजोन औ औ मामाय औ नंगौ
ओरैनो दा मा खालामगासिनो बरथमान
उनदुबाय नै दा आरामनो
हा
उनदुबाय मामाय उनदुबाय
अ ओरैनो मा ओंख्रि जाखो?
जानायाथ' आं दाथ' ओंखाम जायासै दहाय दहाय गामियाव फुजा दंमोन नालाय मामाय बेयावनो जाबाय। फैबाय दुगैबाय रेस्ट लाबाय उनदुबाय नै। माबासोमोन ओंख्रिया दालि दाउ फाजा बोरमा फाजासोमोन।
आंबो दं ओरैनो जिरायलाबायनानै नै दा।
नोंथाङलाय मा ओंख्रि जायामोन मामाय?
आंबो जायासै जानाया दहाय जाबायना ओम जायासै आं ओंखायनो।
दा ओरैनो मा खालामदों?
ओरै हा?
दा ओरैनो मा खालामना दं?
आं दा ओरैनो नै बिसिनायाव ओरैनो जिरायलाबायनानै दंथ'यो दा। बरथमान औ।
उनदु थ'याखै ने मामाय
अ उथवाखाय
ओरैनो खबर सबर
खबर सबर बिदिनो मोजांयानो दासानदि बरथमान औ नोंथां। नोंथां नालाय?
आंनाबो बिदिनो दासानदि मोजां गाज्रिद्रायबो नङा एफा एनै मोजांबो नङा।
औ औ। ओरैनो बरथमान नोंथाङा मा मावगासिनो दासानदिलाय?
बरथमानथ' आं दा ओरैनो दंगासिनोलै मामाय जेबोथ' मावथ'वाखै मावनांगौसो दं। बिराद खामानि दंमोन ओमफ्राय मावनोबो टाइम मोनाखै
औ औ। मानि गामियावबो मोनसे खर्म जाबाय नालाय। आरो नै ओरै बोथोरनि बोथोरजों लोगोसेनो आमथिसुवाबो फैगासिनो ना
आमसुयाबो नै सानसेल'सैसो औ समबारावनो औ।
ओम बाहायबोथ' जेरावबो थांनाय जानाय नंला बिदिनो खामानिफोर मावहैनाय जानाय नंला आरोखि ना।
न'आव थाबाय थानांगोन जेरावबो थांनो मोननाय नङा गामियावनो बेरायनांगोन फिथाइ सामथाइ जानांगोन।
ओरैनो नोंथाङा अबावबाफोर बेरायहैनायनि थांखिफोर लादों नामा?
अमथिसुवायाव?
हा?
आमथिसुवाखालि नामा मामाय?
माहोनदों मामाय?
ए आमथिसुवाखालि नामा होनदां मामाय।
औ आमथिसुवायावबो ओमफ्रायो जेनेबा दस्रा टाइमफ्राव जेन'बा ओम बिदिनो गरम बन्द'फ्राव
उम गरम बन्दआवथ' मामाय एसे बेरायनो सानलाबाय एसे गोजानाव नङाबाबो खाथियावनो बोरै जायो बेरायनो जागोनना जाया ओरैनो
बबे जायगाफ्राव थांनो सानदों नामा?
ओरैनो मामाय एसे गोजानाव थांनो सान
अ शिलंफ्राव
औ सिलंफ्राव ओरै मेघालय एरियाायाव एसे बेरायनानै फैनो सानदोंमोन।
औ औ शिलंआवथ' दा गरम बोथोराव मोजां ना थाङो माने बोथोर थोरा गुसु गुसु जायो आरोखि ना।
थ' ओरैनो एनि टाइम गुसु जेब्लायबो गुसु। बि जायगायाव।
जिउआवथ' नोंथांना थांखाया मा।
थांखियाथ' मामाय आंना मा होनबावनो साख्रि बाख्रि फिसाय थांखि।
हा।
बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनायनि थांखि दंमोन मामाय दाथ' जायासै माथो।
साख्रि बाख्रिखौबोथ' फरायनानै थाबाबो दानि जुगाव मोननांगौ। गौआ गोब्राब जाबाय। ओरैनो फरायनानैल' थानाय जायो बेजों लोगोसे साख्रि गैयाबाबो। जेनोबा। आ फरायनाय जोंना आ फरायनाया जेन'बा थाखाबाय नालाय। आ ओमफ्रायो बेजों लोगोसे बिजनेसफोर मावनो रोङोबा। रोङोबा माबायो आरोखि ना बिदिनो एसे गावनि संसारखौ एसे मा होनो बिदिखौ। अ। नायलांनो हायो आरोखि ना मोजां लाइनजों थांनो हायो आंनाबो थांखिया बेनो। अ फरायनानै। मा इयुनाव जेबो साख्रि बाख्रि जाहैयाबा। बिदिनो फिसा फिसौ बिजनेस माबाफोर फालांगिफोर मावनानै। बिदिनो अ न'खर सोलिलांनो बेफोरबायदि सानदों आरोखि आं।
औ मावै औ मोजां जेरै सानदों ओरै।
ओरैनो दानि जुगाव साख्रि बाख्रि मोननांगौआबोथ'। आ गोजाननि बाथ्रा। जेरै आ बाजौ। था बिदिनो साख्रिनि माबा फैयोबा ओ। बिदिनो साख्रिनि मोनसे माबाफोर फैयोबा। अफारफोर फैयोबा औ। बिदिनो बाजौथा साख्रिनि माबा फैयोबा अफार फैयोबा। अ बिदिनो फास ओ। बा रोजा द' रोजा जि रोजा गाहाम जन मानसिफ्रानो बिदिनो आनजाद लिरो। अब्ला ओ बेहाय नोङो बिसोरखौ नोङो गाख्लायजोबनांगौबा गाख्लायजोबनानै जुदि नोङो ओ साख्रि मोननो लुगैदोंबा बेयो जोंनि थाखाय मोनसे माने साननो गोनां बाथ्रा आरोखि ना माने गोब्राब बिराद!
आरो मा होनो मामाय दानि जुगावथ'। फरायनानै साख्रि मोनथारनांगौ बेथ' नङाना।
औ आरो लेखा फरायनाया मोनसे साख्रिनि थाखायल' नङा।
औ गावनि
माने फरायनायजों लोगोसे नोङो समाज सिबियारि ओ आरो बिदिनो फालांगिरि बिदिनो। नोङो बायदिसिना बिथिङाव नोङो मावनो हायो माने लेखा फरायनाया साख्रि मावनो थाखाय। ल' नङा आरोखि ना माने लेखा फरायनोखौ जेन'बा गियानखौ सोरजिनानै लानो थाखाय लेखाखौ फरायनांगौ आरोखि ना गियान सोरजिनायो माने लेखा फरायनायनि औ मोजांसिन माने मोजांसिन बायदि सानो आरोखि आं
गाव रोंनानै गुबुनखौ फोरोंनांगोन
औ जेन' ओम ओम
बिदा फंबायफोरखौ फंबाय बिनानावफोरखौ फोरोंफिननो हानाय जेन'बा गियान होनो हानाय बेफोरनि दारैसो फरायनाय जायो आरो
साख्रिबो मोननांगौ मोननायालाय अबावथ' साख्रि मोनजोबनो बयबो जा साफा सानै नाजागोन बिसोर मोनगोन खायसे नाजासेयावबो मोना माथो होनबावनो
जाय मानसिया नाजानायखौ गारा बे मानसिया मोनगोन आरोखि जाय मानसिया एसे एनै नाजानानै बिदिनो थागोन बे मानसिया मोननायबो नङा आरोखि साख्रिखौ जिउआव
जाय मोजां नाजागोन बे मोनहैगोन साक्सेस जाहैगोन जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन
ओम
नोंथाङालाय ओरैनो मा थांखि दं जिउ
आंनाथ' थांखिया जिउआव जेन'बा फरायनाया जोबोबा ओरैनो डिग्रिी कमप्लिट जायोबा माने डिग्रिया जोबोबा माने ओरैनो बिदिनो फिसा फिसौ फालांगिफोर मावनाय बेजों लोगोसे बिदिनो समाज सिबिनाय माने हारिमु सिबिलांनाय बिदिनो गुबुनखौ फोरोंनाय बेफोरबायदि मावलांनो सानदों आरोखि आं जिउआव बेजों लोगोसे बिदिनो एसे एनै आबाद खेथि मावलाबायनाय बेफोरबायदि सानदों आरोखि आङ बे बेआव माने साख्रिखौथ' आङो मोनगोना माने सालखौ खुन्थानि रोदा नागिरनाय बायदिस जाहैगोन बायदि आं सानहरखायो आरोखि ना
थेवबोब्लाबो नाजानायदो मामाय
नाजा नाजानाया बिदिनो
उम
ओमफ्रायो मा फ्राय माथ'खाय मावनोसै एसे माने माबा बायदिना बिदिनो ओ बेबो मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहा बाय दि होनजायो माने फालांगि जे खामानियाबो
फालांगियाबो उम
ओरैनो
ओमफाय दिनै नोंथाङा माबाया साबैसेजों रायलायखो दिनै?
मा होनदों मामाय?
ए नोंथाङा दिनै बे खारियायाव साबेैसे सुबुंजों रायलायखो होनदां दिनै?
मा होनदों मामाय मोजां खोनायाखै? खोनायाखै मामाय मोजां खोनायाखै हेल'
से सुबुंजों ए नोंथाङा दा साबेसे मानसिजों रायलायखो होनदां बे खारियायाव? ए नोंथाङा दा खारि-खारियायाव साबैसेजों रायलायखो होनदां दिनै?
आंथ' नै सानैजोंल' होनजायो मथा मथि।
सानै जोंल' मामाय
औ औ माने नों आमफाय आमफाय सासे लोगो बेजों रायजलायहरनाय जायो आरो बांसिनानो रायलायनाय जाया।
आंबो गैया दिनै बे फुङाव माखासे लोगोफोरजों रायज्लायहरलाबाय मोन ए आंबो नोंसोरजों रायलायनाय जाखायो होनदां। ओरैनो दिनैल' दै माखासे लोगोफोरजों रायज्लायहरनाय जादोंमोन एसे।
औ औ दे होमबा मामाय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम आरो फिन खनसे बाव गाहाम हामलायनाय खौ बावहरनानै नोंनिसिम ओ‌ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्रायो उनफ्राव ओ बिदिनो रायलायफिननोसै नामा मामाय?? खोनादोंना? खोनादोंना मामाय दे होनबा दोनथ'नोसै नामा उनाव रायलायनोसै मामाय। अके दे दे।